हेलौ औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना औ बिदिब्ला नों नोंथाङा ओ फ्रि दङबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ आं फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ जागोन दे सावराय जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंनिया आबादनि सायाव आरोखिना मानो होनोब्ला बा जोंना दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां जायगायावनो जोंहा माइनि आबाद मावगासिनो माइनि आबाद मावगासिनो बुङो ब्ला जोंहा ओ जोंनि गुबै आदारानो जाहैबाय जोंना ओंखाम नङा होमबा बेनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौ मावथारनांगोन ओ ओ गिबियावनो लोगोसे माइ आबाद मावनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां उफ्रा आबादफोर बो मावनाय जायो गिबियावनो आङो नोंथांनो माइ आबादनि सोमोनदैनो एसे फोरमायग्रोनोसै ओ जोंनो गिबियावनो माइ आबाद मावनोब्ला जोंनो खोथियानो गोनांथि जायो नङा होनबा
औ
खोथियाखौ ब जोङो गिबियावनो जोङो मा खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइलिनि गोनांथि जायो जों बै माइलिखौ जोंङो हाथायफोरावबो जोंङो बायनानै मोनो एबा जोंङो गाव न'आवनो जोंङो जेरै जों गायखांनाय माइखौ जेनेबा थांनाय बोसोराव गायखांनाय माइखौ जोंङो जाय माइआ बयनिसाय साबसिन एबा मोजां गोगो जोनजों बैखौ माइलि महरै लाखिनाय जायो बेनि उनाव औ जोंङो बे माइलिखौ एसे जावस्रोना ओ साफा खालामना लानानै जों बेखौ फाथो नि बस्थायाव सोनानै जों बेखौ हाखरफोराव बा फुख्रियाव जोंङो दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोखि बिदिनो सानब्रै सानबानि थाखाय बिनि उनाव बेखौ जोंङो बोखांनानै हायाव जोंङो एसे लामस्रोनाय जायो बै लामस्रोनाय समावनो जोंङो बेखौ थालिर बिलाइ एबा बिदिनो बायदि बिलाइ एबा थास' बिलाइ गेदेर गेदेरफोरजों जोंङो खोबना दोननाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला बियो माइया एसे जागोन अब्ला जों बेखौ खोथिा फोनो हानाय महराव फैयो बेनि उनाव जोंनो खोथिया फोनो गिबियावनो बेनिखायनो जोंङो बै खोथिया थिलिखौ गिबियावनो हेवना लाग्रोनांगोन बिदिनो जोंङो ट्रेक्टरजोंनो हेवनाय जायो मानो होनोब्ला गोदोथ' जोंहा मोसौफोरजोंसो हेवोमोन नङा होनोमबा बै आबौनि जोंहा दा समनिबो आंखाल बा बि औ मोसौ फोरबो जोंहा न'आव गैला बा जोंहा बिगियाननि जु नालाय बिदिनो जोंङो समजोंबो खारफानो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों हेवना लानायनि उनाव जोंङो आलि सालि मोजांङै दाना लाना बा एबा खोथिया थिलियाव नांगौ जखानि जोंङो दैखौ लानानै लोगोसे बिदिनो रासायनारि हासार होनानै एबा जोंङो गाव न'आवनो जोंङो गोबोर हासार बा जाबर जालानि हासार सोमजिनायफोरखौनो जोंङो बैफोर दुब्लियाव होना लानांगौ आरोखि मानो होनोब्ला हासार होयोब्लासो खोथियाफोरा थाबैनो जौ एबा मोजां जायो बेनि उनाव जोंङो बै माइलि खिलिनायखौ जोंङो बिदिनो दुख्लि एबा जोंङो खादायाव लानानै जोंङो सास्रो स्रो होनांगौ आरोखि बेनि उनाव जोङो हायोब्लाथ जोंङो बेरा दुमनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव मोसौ औ बोरमा बेफोरो गाैबो उदां जायो मानो होनोब्ला ओ जोंहा दैज्लां बोथोराव जोङो बिदिनो आदारनि आंखाल जायो मोसौ बोरमानि थाखाय मानो होनोब्ला दुब्लि बारिफोरा जोंहा हेवजाजोबनाय जायो नालाय बेनिखायनो बेनि उनाव जों बेखौ औ ओ बिदिनो खमैबो जोंङो थामजि दिनसोनि उनाव जेरै से दान सोनि उनाव बा नैजि दिननि उनाव जेब्ला खोथिया मोजांङै लावगोन अब्ला जों बेखौ माइ गाय गायनो हानाय जायो आरोखि नोंथां।
औ
औ लोगोसेनो जोंङो माइ दुब्लिखौबो बिदिनो टेक्टरजों हेवनानै आलि टेक्टरजोंनो आलि दानायबो ओंखारबाय नंङा होमबा नोंथां लोगोसे टेक्टरजों माइ हानाय औ मारा नानाय गासैबो जोंहा मिसिंनि जिग जुगसो जाबोनो हमबाय। थिग बिब्दिनो जोंङो औ दुब्लि फोथारखौबो माइ गायनाय दुब्लि फोथारखौबो हेवना लानानै खोथियाफोरखौ फुना लाना जों गामिनि आइजोफोरखौ जोङो लिंनानै जोंङो माइखौ गायनाय जायो नाथाय गोदोथ' जोंनिया बिदि ओ रां ला नानै बा हाजिरा गायामोन गोदो जोंङो मिथिना मोनो जे सावरि गायनाय बा ओ बिदिनो बदल गायनायसो जोंङो नुयोमोन बा जोंङो खोनादों आरोखि नोंथां। नाथाय जोंनो दास ओ दानि जुगाव जोंनो गोबां बेसेन गोसा नालाय गासै ओ जिनिसफोरानो बेनिखायनो जोंनो रांनिबो गोनांथि जायो बेनिखायनो दानि जुगाव जोंनि आइजोफोरा रां लानानैसो जोंङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो गायगासिनो दंङो दासान्दि थिग बैबदिनो जोंहा माइया ओ गायनाया जोबो बेनि उनाव जेब्ला माइ ओ मोजाङै फिथाइ ओंखारगोन मोनगोन अब्ला जों बेखौ औ हानाय जायो। लोगोसे गो खासिजोंबो जोङो हानाय नुयो एबा बिदिनो दाइरेक्ट जोङो टेक्टरजों मिसिं ओंखारबाय नङा होमबा माइ हानाय जों बिदिबो जोङो हानायखौ नुयो लोग गोसे टेक्टर जोंनो दुब्लियावबो खायफाया नानानै लाबोयो ओ एखनब्ला जोंनिया न'आव ला बोनानैबो सोरबाबा ट्रेक्टरजों नायो बेनि उनाव जोंआ माइ नानाय गासै हुदाफोरा जोबनायनि उनाव जों बेखौ औ गावनि बाख्रि एबा जोङो दुलियाव सोना दोननाय जायो आरोखि मानो होनबा जों गोबाव समनि थाखाय जों माइखौ थिना दोननाय जायोना नोंथां।
औ
बेनि उनाव जोङो बै ओ मेसेंनि मेसें बोथोर सफैयो जेब्ला माइ हाखांनायनि उनाव जों बै बेवहायबो जानाय जोङो नारा थिलियाव जोङो बेखौ ट्रेक्टरजोंनो हेवनानै जोङो जेरै मेसि जोंनि आबा आर जेरै जोङो बान्दा कफि फुल कफि अल कफि बिदिनो गाजर मुला बैफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो बेनि अनगायै बो जोंनि गुबै मेसेंनि आबादफोर जेरै बेसर मथ र सबाय जायो आरोखि नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बेसरनिफ्रायबो जोङो बेसर फिथाइखौबो जोङो फाननानै मोनो एबा जोङो बेसरनिफ्राय बो जोङो गाव न'आवनो जोङो थाव फेदेरनानै लोंनो औ लोंनो हायो। थिग बिब्दिनो जोङो बेसर सा ख्लिखौबो जोङो खारै महरैबो जोङो फिन खेबसेबाव जों बेखौ बाहायनो हायो। लोगोसेनो जोङो बै फोर आबाद मावनायनिफ्रायबो जों गोबां बिदिनो रांनि मदद मोनो जेरै जों गावनि न'खर खुं नायबा फिसा फिसौ फरायहोनायाव मानो होनोब्ला जोंनिया गोबां मानसियानो जोंहा आबाद मावनानैनो जोंहा जिउ खुंगासिनो नङा होमबा?
औ
औ नंगौ नोंथां लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला बिदिनो दैज्लांनि फालो राङा लाव पानेलाव भेनदि बैफोर बायदि बायदि आबाद फोरखौबो जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो आरो हायोबा जों गाव न'आवबो जोङो जा एसे हायो जोङो आबाद मावना जानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनोब्ला बिदिनो हाथाय हथाइ बाजाराव बायनो मोननाय जोंहा मैगं थाइगंफोरा दानि जुगनि गोबां रासायनारि हासार होनायबो मुलि होनायसो गाससिबो नङा होनबा?
औ
मोजां फिथाइ मोननायनि बा फिथाइ सामथायफोरा एम्फौ जायैनि बैफोरनि थाखायबो मुलि होनाय होनाय जायो जों गावनो नवाव मावोब्ला जों गावनो गोबोर हासार होनानै बोजोङो अरगेनिक हासार होनानैबो जों गाव न'आव आबाद मावना जानाया जोंनि थाखाय मोजां आरोखि नोंथां।
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दि मा आबाद मावगासिनोबा माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो लोगोसे बिदिनो उफ्रा आबादफोरबो मावनाय जायोना नोंथां?
औ आङो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइ आबादफोरखौ एबा उफ्रा आबादफोरखौ बेबायदिनो मावनाय जायो। नाथाय आं मोनसे खोथाखौसो फोरमायनो सानदों जे माइ आबाद मावनायाव जोंहा माखासे माखासे माने ओ फोरबो एबा माखासे माने नेमखान्थि फालिनाय जों नुनो मोनो। गोदो गोदोय जों नुनो मोनो दाबो जोङो खायसे खायसेखौ फालिनाय नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै एसो आं एसे बुंनो सान आरो ना ओ जोंनिया माइ ओ गायनाय समाव आरो माइ गायजेनाय माइ गायजेननायखौ जोङो आखाइ लानाय होननानैबो बुंनाय जायो ना गसा लानाय बा आखाइ लानाय बेबायदि नेम थायोना जोंना माने गिबियाव ओ हाजिरा खामलाखौसे ओ गायग्रो होआलासिनो जोंनि न'खरनि गाहाय आइजोआ जे जाय दिना माइ गायजेनगोन बिदिना ओ जोंनि न'खरनि गाहाय आइजोआ दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबस्रांनानै ओ फोथाराव थाङो फोथाराव थांनानै ओ सा सानजा खनाजों खनाथिं दखरसे जायगा लाना लानानै बेखौ लिर एसे लिरनानै बेहाय आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावनानै गय जरा फाथै जरा बावनानै दै गोथौ सारजों सारस्रोनानै उम बेबायदिनो जाहाथे माइफोर माइ आबादा मोजां जायो बेनि एसे आर'ज गाबनानै इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै माने गसाखौ ओ गोसानैसो खोथियाखौ गोसानैसो लानानै गाय जेननाय जायो आरो बेनि उनावसो ओ खामलाफोरखौ गायहोनाय जायो आरो बेखौ गसा लानाय होननानै बुङो बेखौ जोङो दो दिनैसिमबो खायसे खायसे न'खराव फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। नाथायबा जोङो एसे खम जालांनाय नुबाय गोदोनि दिनाव आरो बयबो गासैबो न'खर न'खरफोरावनो जोङो गासिबो न'खरनि आबादारिफोरानो ओ बे फोरबोखौ फालिनाय जायोमोन आरो राव माने जों बेबायदि नुवामोन जे बे थोंजोङैनो हाजिरा खामला लानानै माइ गायनाय। नाथाय जोङो दा बे बेबायदि नुनो मोनलिया खायसे खायसे थोजोंङैनो हाजिरा खामला लानानै गायो आरो बे औ बेबायदिनो आरो जोंनियाव
गसा लाखांनानै गसा लाखांनायनि उनाव जोंहा हाल जां ख्राबो थाबावोना जेब्ला माइ माइआ गायखांजोबो माइ गायखांजोब नायनि एसे आद्रा थाबावनाय एबा गायखांजोबथारनोसै सानखालि बयखौबो बाय बाहागिफोरखौ सोलाबनो ओरैनो थानाय बा सोलाबनायफोरखौ लिंनानै आरो जायफोरा हाजिरा खामला जाबाय थादोंमोन बिसोरखौबो लिंनानै बिसोरखौ माने सावरि सावरि लिंनानै लिंनाय जायोमोन आरो। सावरि लिंनानै बे हाल जांख्राखौ खालामोमोन आरो। बेनिफ्राय हाल जांख्रायाव जोङो माने ओ हालुवाफोराबो बाहागो लायोमोन गोदोनि समाव मोसौजोंसो हालुवोमोन नालाय। ने हालुवाफोराबो ज' ज' फाला लालायनानै हालौवोमोन ना। बेबायदिनो बेसोरबो बाहागो लायोमोन। फोटारावनो जायो लोङो बेबायदिनो बे दिनानो माने माइ गायनायखौ फोजोबनानै फैयो। आरो बेबायदिनो रंजानायनि गेजेरजोंनो खायसे हाब्रु फुनलालायनाय मानाय बेबायदि जालायनाय नायखौ नुनो मोनो। आरोना बेनि उनाव न'आव नखराव फैनानै माइखौ गायजोबना फैनानै बेबायदिनो न'खराव माने जानाय लोंनायनि बिराद माने एसे गुबुन दिनानिख्रुइ जानाय लोंनायखौ एसे साबसिनै खालामनानै माने मोजाङै जाहो बयखौबो जाहोनाय लोंहोनायखौ खालामो आरो। बेबायदि हाल जांख्रा खाला नाय नायखौबो जोङो नुनो मोनो मोन नाथाय जोङो दा दानि जुगाव जोङो बेबायदि सावरि जानाय एबा हाल जांख्रा फोरबोखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनलिया आरोना।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
बेबायदिनो बेनि उनाव माइ बेदिनानो माइ गायखांनायाव बाख्रि गायखननाय बेबायदिबो दङ। बाख्रिखौबो सोनाब साहा खनायाव जोङो एसे खनासे जायगा लानानै जोङो बाख्रि बायदि गायनानै गारबोयो आरो ना बेखौ बायख्रि गायख'नाय होननानै बुङो। औ दे होमबा
औ बिदिब्ला जोंहा जोंनिया समाबबो जानानै फैबाय औ नंगौ नोंथां। थारै नोंथांजों दिनै आबादनि सायाव रायलायनानै जा एसे मिथिगौ आङो फोरमायबाय आरो ना नोंथांनिफ्रायबो आंनाव मिथियिखौ मिथिनाय मोनबाय बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम औ
निसिमबो दे